खालामनायाथ जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनो माने जिरायनानै दं आरो खामसालियाव ओरैनो बार हावा जादों गुसु बार। नोंथांजों आं मोनसे गोनांथार नोंथांनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना? अ सावरायनोथ' हागोन हानाया नोंथां मानि सायावथो रायज्लायनो सानदों नोंथाङा जेनेबा फोरमायनो हागोन ना एसे?
औ नोंथां दाथ नोंथां दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां?
औ औ अ सावरायजागोन नोंथां गायनाय फुनायनि बागैना औ ए जेनेबा गायनाय फुनायनि माने मानि सायाव सावरायनो सानदों नों जेनेबा गायनाय फुनायाथ जेनेबा गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दा ओरैनो माइ गायनायनि साबा ओरैनो जेनेबा मोनसे दंना जोङो गायै गायै गायथा गायथा ना मा होनो बेखौ लास गायनाय बेखौ जों
औ नोंथां नोंथां आङो जोङो दा माइ गायन माइ गायनो थाखाय जोङो गिबिनि गिबिनिफ्राय जोङो सुरुजेननांगोन बिनि थाखायनो जोङो मा गिबिनिफ्रायनो सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ अ माइ गायनायनिखौसो ना होमबा औ दे हबा माइखौथ' जोङो गायनाया दाथ माइनि बोथोर बोथोराथ जोङो ओ। माइ गायनाय होनोबा जोङो गिबियाव मा खालामग्रोनांगौ मा दुब्लिखौ हालेवनानै लाग्रोनांगौ जेरै जोङो खारायनाय होनोना जोङो गिबियाव दुब्लिखौ खारायनानै लाग्रोजोब्बाय बिनि उनाव मा होनो अखानि बोथोरखौ जोङो दसे सम नेनानै अखा हायो अब्ला जोडों मा खालाम नांगौ बेयाव जों बबेयाव जोडों खोथिया फुहौगोन खोथिया थिलि एबा बारिफोराव फुहोयैनो हायो एबा दुब्लियाव बो बफुनो हायोना ना बारियाव फुहोयैबा माने उमबा नों मोसौ दं मैसो दंबा नोङो बारिनि ह हासार गोनां हासार बरहा जायो अब्ला मा जायो खोथियााया मा होनो मोद' मोद'आव गिदिर गिदिर जायो आरोना बेनिखायनो बारियाव खुबैनायाबो मोजां जोङो बारियाव जेनेबा खुबैनोबा जोङो बारिखौ खनसे खारायग्रोननानै लाग्राय जोङो आरो बिनि उनाव जोङो ओ हो हालेवबाय मोनसे मा होनो बर होबाय ओमफ्राय बिनि उनाव सामार होबाय बे सामार होनाय होबाय थानाय समावनो मा खालामनांगौ जोङो मा माइ बे माइ जोलै बे म माइजिलिखौ मा होनदों खोथिया फैनो थाखाय जोङो सानथाम बा सानब्रै सोमनानै दोननांगौ आरोोना बस्थायाव सोनानै खानानै सानथाम नङाबा सानब्रै सोनानै दोनदो सोमनानै दोनदो आरो बिनि उनाव बोखांनानै हरसे माबायाव दोननांगौ बोरियाव दोननांगौ ह होनबा मा होनो गाजाया एसे एसे बेरोबा मा होनो थाब माबा जायोना रजनो गोरलै जायो, बिनिफ्राय जोङो खोथिया थिलि बारियाव लांनानै जोङो बे बारि बारियाव फैहैबाय जोङो ओमफ्राय बिनि थाखाय जोङो मा होनो दाउ जाया मोसौ गाग्लिया बिनि थाखाय जोङो सिगांग्रो मा खालामनांगौ जोङो बारिखौ मा होनो बेरा होनानै लाग्रोनांगोन आरोना जों जायखिजाया मुसारि नङाबा नेटफोर होनो हायो जोङो नेट हाथायाव बायनानै होनो हायो ओ हो सखाफोरनि थाखाय माबा फारौफोरनि थाखाय होबथानो थाखाय बिनिफ्राय जोङो उ माइनि माइ खुबनायनि माबाया बाव जोबबाय माबा बिनि उनाव जों दुब्लियाव थांनानै मा खालामहैनांगौ जों खारायनानै दोननाय बै सिगां जों खारायनानै दोननाय दुब्लि जोङो हालेवबाय बर' होबाय सामार होबाय मै होबाय आरो मा होनदों लास्ट साराव गायनोसोबा खनसे हालेवसानानै बेयाव जेब्ला हा मोनो अब्ला जों बेखौ दोनथबाय बिनि उनाव ओरै खोथियानि फुनायनियाव मा खालामनांगौ जोङो खोथिया फुनायनि प्रसेसा जाहैबाय जोङो ओ‌ हो सिगां जोङो जोंनि जेनेबा ओ आइ नङाबा जोंनि आबै सोरबा नङाबा मादै जानाय जेनेबा गामिनि सोरबा सानैसो लानानै बेखौ जों फुनो हायो आरोना जोङो बेखौ फुखांनानै आखााइ हिसाब नङाबा दांग्रि हिसाब साबै जोङो उम बेखौ जोङो फुनानै दोनदोनसै बिनि उनाव जों गायनाय समाव बै जाय दुब्लियाव गायगोन बेयाव मा होनदों रुजुननानै लांनानै एबा बाननानै लांनानै जों दोनहैसै दोनहैनानै जोङो बाव गायनाय जायो आरोना। बे गायनाया जाहैबाय बेबो मा होनो गेसें गायबाबो जाया गुबुंद्राय गायबाबो जाया। -सेंद्राय गायबा मानो जाया होनबा आ मा होनो थाब थाब थैनो नागिरो आरो ना देरखनो हाया हाया जायो आरो गुबुंद्राय गायबा -बो मा जायो बांद्राय माबा जानानै रोजा जानानै माइनि बिदाङा खम जायो आरोना।बै माइनि बिदां खम जानाय गिनांगौ आरो बै थैब्र जानोबो गिनांगौ गेसें गायनानै बेनिखायनो जोङो आ बेखौ जोङो नायनानै एसे गोजान गोजान गायनांगौ जेरै मेडियाम साइस बायदि मा होनो मि आ मा होनो एसे गेजेर बेनि उनाव गायखांनानै जोङो बिनि प्रसेसखौ जों उम दोनबाय ओमफ्राय बिनि उनाव माइआ जेब्ला सोमखांबोयो अब्लासो सोमखांनो थाखाय इउरिया हासारफोर होनो हायो। आरो मा होनो एम्फौ जायैनि मुलिफोरबो होनांगौ एम्फौ जायैनि मुलि होबा मोजांसिन जायो मानो होनबा ओ एम्फौ जाबा थाब होयो माइआ आरो बेनिफ्राय जोङो गेजेर गेजेर हाग्रा फुना होनांगौ हाग्रा फु-फुनानै होयोबा माइया मोजां जायो बानलु बानलु हाग्रा बानलु हाग्राफोरा मा जायो मा होनो बांसिन जा जाग्लोबनो माबा जायो आरोना बोलो मोनो औ बै बुस बै बानलु हाग्राखौ थाब थाब फुनानै गारहरनांगौ अब्लानो अब्लानो मा होनो माइयाबो देरनो बोलो मोनगोन। आरो सम सम गेजेर गेजेर ओ माइ बिदां जाहोनो थाखाय मुलिफोर सारनाय नङाबा इउरियाखौबो जों सारबावनो हायो मोजां घन' माइ माबानो थाखाय बिदां ओंखारहोनो थाखाय ओ बिनि उनाव जोङो ओ नै मा नै दान नङाबा थाम दाननि गेजेराव जोङो बे माइ फिथाइनि मा होनो माइनि फिथाइखौ जों मोनजेनो आरोना बै माइ फिथाइनियाव जोङो आ हानायनि बेलायाव जाहैबाय जोङो हानानै दोनबाय जेनेबा दानि जुगावथ जोङो माखासे मेसिनफोर मोनबाय ट्रे-ट्रेक्टर जायखौ होनो जोङो बेयाव हालौवनायबो दङ आरो माइ माराबो होनाय दङ आरो ना बे माइ मारा होयोबा जोङो दुब्लि बारियावनो जों खलसिला बायदि खालामनानै जोङो जायगायावनो हानानै एबा रोगानानै जोङो बेयावनो होनानै जोङो माइखौ बस्था बस्था लानानै फैनो हायो। आरो लानायनि माबा लाबोनायनि माबा लाबोनायनि आदबाव जाबाय ट्रेक्टरजोंनो जों लाबोनो हायो आरोना बेबायदिनो। ओमफ्राय नोंथाङा नोंथाङा आं जे बुंदों बेखौ बुजिदोंना नोंथां? अ' बुजिखादों होनबाना ओरैनो आंनि बुंनायाथ बेनोसैमोन ओमफ्राय नोंथाङा आंनो बै मा होनो जेनेबा जोङो माइखौ गायै गायै गायबाय गायखांजोबनायनि उनाव जेनेबा लास्ट दब्लाय दोनोना बै ना हाल जांख्रा होनो जों बेखौ बे हाल जांख्रानि बागै खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा? दे जे जेनेबा खोन्थादो।
माइक खौ गायै गायै गायै गायजोबनानै जोङो जोब्था सान माइ गायनायनि बेखौ जोङो मा बुङो हाल जांख्रा बुङो। बै सानखालि गामिनि गासैबो मानसिफोरानो सावरि सिस्टेमाव जानो फैनाय जायो नोंथां। औ नोंथां बे सावरि जानो फैनायाव ओ फुङावनो फैयो।
खायफा खोथिया फुनो फैयो फुङावनो हो बेनि उनाव ओ खोथियाखौ फोथारनिफ्राय फुखांजोबनानै खो-खोथिया थिलिखौबो जोङो गायनो थाखाय रेदि खालामो। बे खोथिया थिलि
मोजां एवना लानाय जायो। एवनानै फोमोनखानाय जायो बिनि उनाव जोङो दोननाय दबलखौबो जोङो गायनाय जायो माइ गिबि गायजेननायानो जाहैबाय फुङावनो ननि बिगोमा एबा ओ मालिक मालिका गिबि माइखौ थाव फुननानै गायनाय जायो बे गिबि गायनो ओ गायजोबखालि माइखौ गायनो थाखाय ओ जों नेमखान्थिजों गायो गायजेनाय जायो बे गायनायाव जोङो गसावनि बिलाइ ओ बैग्रि दानि आरो बिदिनो बायदि बायदि लाना थांना थांनाय जायो। जेवारि ओ आलारि बाथि बिदि लागायनाय जायो फोथारावनो जोङो ओ भगबाननि थाखाय जोङो प्रसादबो बावउनाय जायो बेयाव बेखौ बावखांनानै ओ। माइआ माइनि माइ एबा खोथियानि खोथिया थाव फुननानै जोङो गायनाय जायो गिबियै बिदिनो जोङो ओ जेब्ला गायखाङो अब्ला जोङो फोथारनिफ्राय फोथारावनो ओ जोंनि मा होनो दोरोङारि लोंनाय जामुफोरखौ जानाय जायो जेरै जोङो जौ बोदै जौ बोदै अमा बेदर दाउ ओ सबायजों अनला बिदि जोङो ओ जानाय जायो फोथारावनो बिनिफ्राय जोङो बेयावनो फोथार गेजेराव मोसा मोसा ओ बिमा मायनावखौ जोङो बरायना न'आव लाना फैनाय जायो आरो साफ्रोमबो न'खरनि सुबुंफोरखौ जोङो नेमखान्थि बायदियै फोथारनि हा एबा ओ माइ गायनाय हा हाब्रुखौ जों फैनानै न'खरनि बिगांफोरखौ फुननाय जायो लोगोसे जोङो माइ दोंग्रा भाख्रियाव जोङो माइ माइखौ एसे गायनानै दोननाय जायो बेयाव हाब्रुखौबो दोननाय जायो बिदिनो जोङो ओ हालऐवथिनाय दिनखौ जो फोजोबनाय जायो। ओ हालऐथिनाय बा हाल जांख्रा बे समाव बे बे दिनखालि गामिनि गासैबो मानसिफोरानो हेफाजाब होनो फैनाय जायो आरो ओ बेबायदिनो जोङो बर'नि नेमखान्थि बायदियै जेरै जोङो हाल जांख्रा जायोब्ला बिनि न' बिनि न' थांनानै जोङो गहैनाय जायो ओ नोंथां।
नुनो मोनो आरोना जोङो। बेखौ नों
मावो नोंथां जोंनिखौ बिदिनो मावो ओ फोथार गेजेरावनो जोङो माइ गायग्राफोरनि गेजेराव एबा न'खरनि बिगोमानि मोदोमाव गिबियै जोङो फोरोंग्रोनाय जायो मोसा मोसा जोङो फोन्नाय जायो बेनिफ्राय जोङो फोथारनि आलि आलि जेरै जोङो मोनब्रै मोनब्रै दिगजों थाया होमबा नोंथां बे ओ बे मोनब्रै दिगा सानजाहा सोनाब साहा खोलाहा बे आलि मोनब्रैनि मोनब्रैयाव जोङो ओ माइखौ जोङो दिगावबो खनाजों जों गायनाय जायो बेनि उनाव जोङो
औ अ अ एह बिदिसो होमबा एह मोजांङानो होमबा नोंङो नोंथांमोनिथिंबो ओ जेरै जोंनियावबो दं नोंथांमोननिसिमबोथ' दङ बे जोङो हाल जांख्रा होननाय औ आं नोंथांजों राय्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनांगौ दं नामा
जोङो गुबैयै हाल जांख्रा होनबा जोङो ओ जोङो हाल होनबा जोङो मोसौखौसो मिथिया होनबा नोंथां औ नाथाय दा जोंहा मोसौआनो गोमानो ओमाय मानो होनबा जोंहा बिरोंदामिना जौगानाय लोगो लोगोनो जोंनाव मा फैखौ ट्रेक्टर ट्रेक्टर' जोंसो बांसिन हालेयोना
औ औ नंगौ नंगौ नंगौ नोंथां औ औ औ औ दानि-दानिदिनावथ आरो दा दानि जुगावथ' जोङो नोंगौ नुनो मोनो बांसिनानो मा होनो मोसौजों एबा नांगोलजों हालेवनायखौ नुनो मोनला ओ ट्रेक्टरजोंसो हालेवनायखौ बांसिन नुनो मोनसै आरो ना औ औ
दे होमबा बिदिब्ला नों औ औ नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय